औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दायो जिरायगासिनो दं आर। आरोना जिरायनानै दंगासिनो दं बेलासिनि दसे जिरायदों।
औ नोंथां औ आंबो जिरायनानैनो दङो नोंथां आंङो नोंथांनियाव कल खालामनायनि जाहोनानो
उम।
ओ दिनैनि जोंनि
उम।
दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनि जानाय लोंनाय आं बेनि सायाव आं सावरायनो लादोंमोन। नोंथाङा राजि दं दा?
राजि।
औ अब्ला औ सावरायलांदोनि जोंनि ओ दोरोङारि खान्थि बायदिबा जोंनि जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोङो गुबैयै जोङो बुंनो हायोदि जेरैहाय सबायजो साम' अनलाजों दाउ ओमफ्राय नाफामजों थास' बिसुं,
नोङा होमबा नोंथां?
औ
औ नारजिजो अमा बेफोरो जोंनि दोरोङारि खा न्थि नङा होमबा? नोंथां बेनि सायाव आंनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? ओ ओ नारजिजो अमानि बेयाव माबोरैहाय नारजिजो अमाखो संनाय जायो?
औ औ।
दे अब्ला फोरमायलाय? औ।
नारजिजों अमायाना ओ गिबियावनो नार नारजिया मानिफ्राय जायो होनोमबा नारजिया-नारजिया फाथो होननाय मोनसे दंफां दं आरोना बे फाथो दंफांखौ माने
उम दंफाङा लाइफांआव बिफाङाव गोलै
अ लाइफां औ औ बे फाथोखौ माने दाननानै बेखौ फोरा रानो आरो ना दानना लाबना बि खौ फोरानो ‌। फोराननानै बिनि बिलाइआ सिरियो आरो बे बिलाइया सिरिबाथाय बेखौ माने दालाफोराव फोरानो। बे फोरानना नै औ गोरान जाबाथाय बेखौ ओ प्लास्टिकफोराव ओबा मनाफोराव सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ जानोबा बहनबाय बहननानै बेखौ सोरबा बायदिया गोखा खारनायनि थाखाय बे फाथो बिलाइखौ सोमो आर रो ना हरसे सोमनानै बोखाङो हरसे सोमना बो खांनायनि उनाव बिखौ सेखन सेखन सुयो आरो ना जाहाथे बिनि गोखाया खारो आरो माने बांद्राय गोख्रा जायैबायदि आयने बोखांनानै बे बेखौ माने अमाफोरजों एवनोबा अमाखौ एवग्रोना लाब बाय गिबियावनो थावजों मोजांहाय बेनि उनावहाय बे नारजिखौ बे ना अमा एवनाय सारायावनो संजायो आर ना। खारै होनानै बेखौ रुयो आरो नारजिखौ। खारै होना नानै बेखौ मोजांहाय रुइजासे रुबाय आरो बेखौ रुनानै ओमफ्राय बेखौ सागं होनो ना मोनसे बै ओंख्रियावदि सायोना। बे सागंजों बेखौ सायो आरो।
औ।
सानानै ओमफ्राय दोलोद दोलो दोलो खालामो आरोना बिखौ। दोलो दोलो खालामनानै। ऐ बेनिफ्राय बे अमा बेदरखौ।
उम।
आरो बेयाव। अमा बेदरखौ ओमफ्राय होलानानै ओह बेखौ मोज मोजांहायनो गोबाव गोदौहोबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव नांनाय जख खानि संख्रै, हालदै बिदिनो फानलु जि-जि नोङो एड खालामो। बे मस्ला मस्लि जाब्रां। हाइजें। फोरा सामब्राम गुफुरफोर। नों माखौ मोजां मोनो बेखौ होनो हायो आरोना। एनिफ्राय बे संख्रै खारै संख्रि खारैया मैन एखदमबारे खारेक जाथारनांगौ आरो। आरोना बे खारै ओं ख्रिया आरो ने नारजि ओं बेयाव औ खारैया मोजां ओंहायनो नांनांगौ। बे खारिखौ मो जांहैनो नांनाय जखानि होयोब्ला बे माबाया नार्जि ओंख्रिया जोबोद गोथाव आरो। बेखौ बिदिनो औ। मस्ला मस्लि जाब्रां बिदिनो होनानै मोजांहाय गोदौ होबाय बे बेखौ गोदौ होनानै बिराद गोबाव संनांगौ आरोना गोबाव संबासो गोखाया खारो ओमफ्राय गोथाव जायो आरोना। मिलौलायो गोथाव होनो बिदिनो गोबाव गोदौ होनानै बे लाथा जानोबा एसे लाथा खालामबाय आरो एसे एसे लावै दोननोबा लाव लाव एसे दोनबाय आरो ना। सोरबा बायदिया आरो सि जायो सोरबा बायदिया लाथा -लाथा जायो आरोना। जों बांसिनानो अमा बे दरजों एसे लाथा लाथा जायो आरो।
औ औ अब्ला जोबोद गोथाव जायोना नोंथां।
जोबोद गोथाव जायो। बेबायदि माने नार्जिजों अमा आरोना जोंनि एकदम जोबोद गोथाव ओंख्रियानो बे आरो दोरोङारि दोरों जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरो बे नारजिजों अमाया बिदिनो संजायो आरो। जोंना बे नारजि ओंख्रिखौ अ। अनला ओंख्रि आरो अनलाजों दाउ।
औ अनलाजों दाउखौ माबोरै आं फोरमायनांगोन दा। नोंथां।
अ नों एसे फोरमायनानै होदो अनलाजों दाउखौ नोंसिनि आथिंहाय मा
माबोरै सोनो औ अनलाजों दाउखौथ' आङो मोनजानाय बायदि थाय
उम
जादों। न'खरारियाव संनायखौ माने अनलाखो जोङो माइ मायरंनिफ्राय मायरंखौ सोमबाय ओमफाय सोमनानै ओ अलाराव लाव देयो। उलार बा दिंखियाव देयो आरो आथिखालाव कारेन्टजो जों मिक्सार ओ ग्रिन्डार होननाय दङो। बेहाय जोङो जों गुन्दै बानायनानै लायो बे मेसिनाव ग्रेन्डार मेसिनाव अब्लाथाय बियो मा होनदो अन गुन्दै जाबाय ना ओ बे उन गुन्दैखौ जोङो मा होनो? जों ओरैनो गोरानैबो दोनो बबा जों दै लगायनाबो दोनो ना दै लगायनानै दोनबा ओरैहाय लगायना दोनबा अब्ला जोङो दाउखौ मा होनदों जो एवफ्रामना लाबाय। ओ दाउ‌। दाउ बे बेदरखौ ना अनलायाव होनो थाखाय बै बेदरखौ जों एव एवफ्रामना लायो एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ जेथिया जोङो ओ माखासे होनांगौ बेयाव आइटेमफोर दंना थाव संख्रैबो थावजोंथ' जों एवफ्रामबाय थाव होनानै बेयाव सुं ख्रै हालदै ओमफाय जों बेहायनो मस्ला होयो आरो ना बाखर बायदि होयो बेहाय बेफोर होयोब्ला थाय माने बेहाय कालारिं मोजां जायो नङा होमबाद टेस्टआबो जाखाङो माने थावनायाबो जायो। जों बिदि खालामखांनायनि उनाव जि खथिया दाउआ मा होनदों? एवनानै जायो एवनाया अब्ला बेहाय दै। होयो जोङो। ओ जों दै गुदुंआन जा जों बबौबा दै गुसु होयो यो गुदुंबो होयो आरोना खायसेया गुदुंबो होयो खायसेया गुस होयो ओमफाय बिदि जोङो बेखौ मा होनदो जेथिया बे ओ जोङो दाउजो होनाय बे दाउआव दै होनाय बेखौ जोङो फुदुंना लाग ओंख्रि जाबाय बेयो ओ बेयाव अब्ला बे गोदौनायाव जोङो या ओ बै अनला जों होनाय नुनो मोनो खायसेया खायसेआ उम दै लगायनानानै अनलाख खोज बिदि होयो ओरैहाय बेहायनो फाय जों बेनि उनाव जों मा होनो खारैबो होयो।
औ
खारै औ यैबो
खारै खारैजोंसो जायो नालाय अनलाया।
औ खारै औ आरो मा खासेयाव जोङो अनलाखौ जों जोंनि दोरोङारि बायदिबाथ जों अनलाजों दाउबाथाय बेनो‌ आरो खायसेया जों अनलाखौबो आरो जों ओ गुबुन रोखोमबो जानाय नुनो मोनो नङा ओमबा? जोङो जेरैहाय गोखै यि जोंनिथिं नङा ओमबा? जेरैहाय ओइ ओ बिलाथि होननाय। नोङा ओमबा औ थाइगिर बिदिजोंबाथाय जों खाया। औ बिलाथि औ जोङो जे बेहायथ जोङो ओ खारै होनाय जाया नोङा ओमबा नोंथा
औ गोखै नालाय बियो।
औ खारै होया अब्ला अनलाजों दाउआ बिद दिनो जों खारै होनाय जायो। बिदिनो जों संबाय थाबाय गोदौहोबाय बेयाव आरो जोंनि ओ दुन्दिया दुन्दिया मिथियो नों गंगार दुन्दिया बिदिखौ जायो अब्ला नों बेहा गोमो मोजां जायो आरो थावनाय जायो आरो जानोना औ
बेनिफ्राय ओ जानायाथ जेनेबा जोंना उम खारदैखौ मोजां होयोबासो जानाया माने बे अनला खारै सबाइ खारै नार्जि
औ नाजिखौ औ बेफोरो औ औ खारैसे बिदि आरोना बे खारैखौ माजों बानायो नोंथां?
बे खारैखौ बे ओ औ बे खारै होननाया ना बे खारैखौ बे थालिर आथिया बिदि दंना
औ औ दं नोंथां
जायो आरोना? बे आथिया थालिरनि बिफांखौ दानस फयो दानसनानै बेखौ सिं खावनानै जिरो आरो ना जिरनानै सान्दुङाव फोरानबाय सान्दुङाव फोराननानै बेखौ खौ रानबाथाय माने सावो आरोना अरजों सावो सावनायनि उनाव बियो हांगार जायो आरोना बे हांगारखौ हुथुमनानै माने दोनो आरोना ओमफ्राय जेब्ला अनला ओंख्रि नार्जि ओंख्रि सं सबायाइ ओंख्रि जानो लुुबैयोना बेखौ दै होनानै सरो आरोना जिस्रि गोबा लानानै माने नालेंखल थख' एबा माबा मोनसे गेसजों मुवायाव जि होनानै बेखौ सरनाय जायो आ
औ नोंथां उम
अब्लानो बियो खारै जायो आरो।
औ ओ खारैया थालिरनि औ
बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा दिनैनि राय्लायनायखौ औ। औ।